ह अ अ खोनादों खोनादों
अब्ला जोङो बर' गामिनि ओनसोलनि दैज्लां बोथोराव जानाय जेंनाफोरखौ सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ औ सावरायजायो नोंथां।
जोंनि बर' ओनसोल गामियावथ' दा दाथ' दैज्लां बोथोर गोबां जेंनाफोर जायो बिदिनो मोसौ खानाय आरो दैज्लां बोथोरावथ' बिराद अखा हानाय सम दाखालिनिफ्रायनो हादों। दै लोमनाय बिदिनो लामा सामायाव हाब्रु थाब्रु जानानै थां-थां-माबा-थांलाय फैलायनि हान्थ मेलानि बिराद नंगौथ'
औ
जेंना जाना दं आरोना।
औ औ
नोंसिनि जाय नोंसिनि गामि ओनसोलाव मारै जानानै दङ।
दा जोंनि औ दा जोंनिथिंबो बिदिनो आरो दा थ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा दैज्लां बोथोराव जेनाखि गामियारि बर' सुबुंफोर बिसोरो माने बुंनो थाङोबा गोबां जेंनानि गेजेरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो दा जों बुंनो थाङोबा ओ बर'फोरा आबादारि हिसाबै मोसौखौ फियो जे मोसौनो ओ गांसो नांगौ जानायलाय बेफोराव माने खानो जायगानि आंखाल जायो आरो दैज्लां बोथोरावहाय।
उ
दा बेजों लोगोसे नोंथाङा बुंनाय बादि जेनेबा दैज्लां बो थोराव लामा सामा बेफोरबो जेंना जायो आरो जेनेबा गामि ओनसोलावथ' गोबां फरायसालियाव थांनो थाखाय लामानि गोनां लामानि मोजां मोजां लामानि गोनांथि जायो नङा होमबा। बिनिखायनो माने जेनाखि फरायसालियाव थांग्रा ग थ'फोर बिसोर मानि गोबां प्रब्लेम जायो आरो जेनेबा साइकेल सालायजाया लामाया बिदिनो जानानै फैयो आरो जेनेबा जेंनाफोरा बिदिनो गोबां दं आरो गामि ओनसोलावहाय। दा बेल' नङा ओ बुंनो थाङोबा ओ गामि ओनसो लावहाय गोबां बिफां लाइफां दङना। बिनि थाखाय जेनाखि कारेन्ट बेबो माने एसे अखा हाबाबा एसे बार बारबानो गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो आरो गामि ओनसोलावहाय दा नोंथांमोननि ओनसोलनि जेना खि ओ दैज्लां बोथोराव जेंनाफोर जेनेबा कारेन्टफोरनि जेंनाफोर जायोना जाया?
जोंनि ओनसोलावथ' बोथोर जायो आरोना अखा हाबा बिदिनो अख-अखा हानायाव अखा हानाय लोगो लोगो कारेन्ट थांनाय बेफोरखौ नुनो मोनदों। आरो जाखायो बो होननानै मिथियो।
औ औ।
नोंसिनि जायगानि दैज्लां बोथोराव लामाफोरा माबोरै जायो नोंथांमोननि नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा?
अ बुंनो थाङोबा जोंनि जेनाखि लामा गामिनि बियो फाखका लामा नङा आरोना। माने एसे अखा हा
हेल' हेल' हेल' हेलौ।
नोंथाङा फोरमाय ओ
माथो खोनायासै खोनायाखैनो
खोनायाखै?
ओहो।
अ एबार खोनाबायना?
खोनायाखैना
हेल'
थाजोबायलै
खोनाबाय खोनाबाय?
औ औ
खोनाबाय दा?
औ
अ दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जेनाखि ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो दै बाना जानानै रिलिफ थाफेरनांबाय नामा?
रिलिबाथ' गोदोसो थानांदोंमोन दाथ' थानाय जायाखिसै माने जों जोंनि जायगाजों जायगा जायगा लामा दालांफ्रा मोजां जाजोबबाय। बिनि थाखाय बिनि थाखाय दा गैथवा आरोना रिलि-रिलिफनि रिलिफनि गोनांथि थाथ जाथनाय गैया।
औ आमफाय नोंथांमोननि जेनाखि गामि बेवहाय मानि ओ अखानि दैजों बाना जायोब्ला नफ्राव लोमफैयो नामा?
अखा जोंनि जायगायावथ' खायफा खायफानाव लोमो आरोना। बिदिनो अबावबा जायगाया गाहाय गोजौ थानायनि थाखाय बेयाव दैया लोम-लोमो अखा हाबाय साननै सानथाम सप्तासे बिदि हाबाय थाबा हाबाय थाबा।
औ दा ओरैनो जेनाखि दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा। मोसौ बोरमा बेफोरखौ खानो जोंनो ओ जेनाखि मोसौनि ओ गांसो बेखौ नांगौ जायो। दा नोंथांमोननि गामियाव बिदिनो फोथारफोर दं नामा मोसौ खानो दैज्लां बोथोराव?
दैज्लां बोथोराव खानो फोथारा बिराद खम जायो आरो बिदिनो अखा हाबाय थानाय समाव दैया लोमजोबनानै बिदिनो लामा सामायावसो खानांगौ जायो।
औ
बिब्दिनो फोथार फोथारा सब बिदिनो गेलेग्रा फोथार दङ बेयाव खायो।
औ।
बिदिनो गोबां खहा जायो आरो दैज्लां बोथोराव बिदिनो मोसौ बोरमा बायदि जुनारफोरखौ खानो फिसि फि न'आव फिसिनाय जुनारफोरखौ नोंथांमोननि जायगा नोंथांमोननि जायगायावबो बिदिनो फोथार दंना गैया बुंनो हागोन ना नोंथांमोना नोंथाङा? हेलौ हेलौ एये हेल' हेल'। हेलौ‌ बोरै जाखो। हेलौ।